औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा जोङो दसे ओ बर'नि ओंख्रिनि बागै बा संनाय खुरनायनि बागै दसे रायज्लायनो नङा होनबा सोलाबोबा।
औ नंगौ।
औ औ ओमबा जोङो बर'नि ओं बे होनबाथाय फार्स्टआवनो जोंनि ओ अनला ओंख्रि गोलैयो बा जोंनि बर'नि मुंदांखा ओंख्रि ओयानो अनला ओंख्रि ओमफ्राय आङो आ अनला ओंख्रिनि बागै एसे नोंथांनि सिगाङाव एसे बा फोरमायहरनोसै। आङो अनला ओंख्रिखौ बांसिनानो माजों जायो होनबाथाय बा खोनायो ओ बा नुयो होनबाथाय बांसिनानो ओ दाउ बेदर बा अमाफोरजोंबो जाजायो ओमफाय ओ मे दाथ' औवा मेवाइनि बोथोर नालाय औवा मेवाइजों बांसिनानो जानायखो नुनो मोनो। ओमफ्राय ओ जोङो एम्फौ लाथा बा बायदिसिना गाम्बारि ओ गाम्बारि बि बार बा बायदिसिनाजों जों जाजायो। ओमफाय जोङो बांसिनानो बा दाउ बेदरजों बांसि जानाय जायो आरोना ओमफाय अनला अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो होनबाथाय मायरंखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोनो। हफोराव सोमना दोननाय जायो ओमफफ्राय सोमना दोननानै ओ होमबा मोजाङै खिरखायाव जोङो सुना लानानै ओ दै सर'नो थाखाय दसे दोननाय जायो ओमफाय जोङो उ दैै सरखांनायनि उन उनाव जोङो थबसि नङाबा उराल बा दिंखिफोराव देनानै लायो मोजाङै। अन गुन्दै खामना लायो जोङो। ओमफाय औ नंगौ नोंथां जोङो। ओ फार्स्टआवनो जोङो बेदर एवनोबालाय सारायखौ होनानै मोजां गुदुं दुंबाथाय जोङो थाव एसे होनानै पियासफोर होनानै जोङो सानब्राम जा सानब्राम गोजा होनो बेखौ होनानै जोङो बेदरखौ मोजां एवफ्रामना लायो आरोना। ओमफ्राय एवफ्रामना लानानै जोङो ओ बानलु बा सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस्ला मस्ला होनबाथाय जोङो बर'फोरा बांसिनानो मस्ला जानायखौ नुनो मोना खम
औ नंगौ नोंथां।
खम जानायखौ नुयो आरोना ओमफाय जोङो बेदर मोजां एवफ्रामना लानानै दो जा एसे गोजा गोजा जायोना ओमफ्राय दै होना लायो दै होनायनि उनाव जोङो खारै जा खारै थायोना ओमफ्राय खारैखौ होनानै जोङो मोजां गोदौ होनोनानै जा अन गुन्दै देनाय थायो बेखौनो जोङो अनला महरै सिनायनो हायो। नङा होमबा अन गुन्दैखौ जोङो लास लासै लासैनो जेरावबो दौवो इयाव एसे एसे एसे एसे होनानै जोङो होनाय जायो आरो ना ओमफ्राय मोजां गोदौ होनानैनो खारै नांदोना नाङाखै मोजां साखि नायनानै जोङो नायनानै संनायखौ संनानै जानाय जायो आरोना। ओमफाय ओ नों दा औ जेरै आं खोन्थाबाय जायगा लाना जायगा बायदि रोखोमनि बेसाददो अनला ओंख्रिखौ बा जानाय बा खोनानो मोनो नोंथांमोननिखिजा जेनेबा अनला ओंख्रिखौ बांसिनानो माजों जानाय जायो एसे खोन्थानोागोन ना?
औ नंगौ नोंथां अनला खारै होनबाथ जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय औ सोलिबोगासिनो थानाय जोंनि बे अनला ओंख्रिआ मुंदांखा। जेरावबो जोंनि बर समाजआव उम बेबायदिनो जोङो अनलाखौ खारै अनला खारैखौ माजों जायो होनोबाथाय जों बांसिननानो मा बर'फोरखौ जों मा दाव बेदेरफोरजों बांसिन जानाय जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां आथिखालाव औ बेबायदिनो जोङो ओ दाउ बेदरजों जायो बिदिनो लाथा एम्फौ लाथाफोरजोंबो जोङो अनला खारैखौ संनानै जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेफोरबायदि ओ बेदर जेबो लाथाफोर गैयाब्लाबो जों अनला खारैखौ मा आलुजोंबो जानाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो बिदिनो बादि जों जायो आरो सोरबा सोरबा जेबो गैयालासेनो जोंङो ओरैनोबाबो अनला खारै
जोंनि जोंनि बे हाबाफोरावबो जोंङो हाथासुनिफोराव जोंङो अनला खारै नङाबानो जाया नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो हाबा जागोदान हिन्जावखौ जोङो अनला खारै संनो होयो हराव जायनि जाहोनाव जोङो गोदोनिफ्रायनो जाय खान्थिजोंनो सोलिबोगासिनो जोंङो बर'नि ओंख्रि जेरै अनला खारैजोंनो जोंङो
हुनाय जायो नङा होनबा नोंथां औ नगौ औं नंगौ बेबायदिनो जोंङो अनला खारैखौ खैना गोदानखौ जोंङो संहोयो
हाबा जागोदान खैनाखौ जोङो हराव मा हाथासुनि खुनायाव जोङो अनला खारैखौ सं नानै हाथासुनि हाथासुनि खुरो आरो बेनि उनाव ओ औ नंगौ बेबादिनो अनला खारै अनला अनला खारैखौ जों जोंनि बर' फोरनि अनगायैबो गुबुन हारियाबो आथिखालाव जानो हमदों जे नोंथां बे बेबायदिनो जायखौ जोङो अनला खारैयावथ' जों खारै होनांगौ नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो खारैखौ नोंथांमोननिजों माबायदि खारै खारैखौ माबायदि बानायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ जा नोंथाङा होनबाय खारि होनबा फाथाय माजों बानायनाय जायो होननानै बांसिनानो जों नेयावहाय खारैखौ बांसिनानो थालिर फस्लाजों बांसिनानो बानायनाय जायो आरोना ओमफाय थाललि फस्लादो माबायदि बानायो होनब्लाथाय जोंनियावहाय फिसा फिसा जेरै जिरनानै बा गोदानानै सिखाफोरदो फिसा फिसा खामनानै ओमफायजो इखौ जोंङो फोराननाय जायो सान्दुंआव ओमफाय
औ नंगौ
मोजाङै रानब्ला नाथाय जोङो ओ बेखौ मोनसे मोनसे जायगायाव ज' दोननानै सावनाय जायो आर ना। ओमफ्राय सावनानै जोङो जा बिनि हांगार ओंखारो हांगारजोंनो जोङो ओ ओ जा खारै बिखो दै होनानै बा दै एसे होनानै जोंङो खारै महरै ओमफाय ओ नोंथाङा दा होनलांबाय जोङो बर' हारियावहाय बांसिनानो हाथासुनिखौ नुनो मोनो। जा खैना गोदान जायो जोंनिया ओ हाथासुनि बा अनला ओंख्रि जि दिनखालि हाबा इदिननि हराव जोङो हाथासुनिखौ खुंनायनि बांसिनानो ओमफाय जोङो हादासुनि मानो होनोबाथाय आं फोथायनाय बा आं खोनानो मोननाय बायदिबा जेरै बर'नि मुं दांखा अनला ओं ओंख्रैआनो नङा होमबा? ओ जाय हिन्जाव गोदान ओ माने फार्स्टआवनो जोंनि बर'नि न'आव हाबबाथाय बा ओ हौवानि माबायाव हाबा नथाय जोङो अनला ओंख्रिखौ संहोनाय जायो एबा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि बे नियम खान्थि। ओमफाय ओमफाय जोङो ओ बे नियमखान्थिखौ अरायबो बिदिनो थाबाय थागोनबा जोङो ओ इदिनो जोंनि नियम खान्थिखौ आवगायलांगोन होननानै आं फोथायो एबा
औ नंगौ नोंथां ओ औ
ओमफाय ओ जेरै बर'नि ओंख्रि होनबाथाय ब दानो दोङो ओमफाय
औ दोङो बेबाय औ
ओमफाय नोंथाङा जेरै ओ हाग्रानि मैगं होनबाथाय नोंथाङा जेरै बर'फोरा जानाय बांसिनानो मा मा हाग्रानि मैगंफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो जोबोद मोजां सोंथि सोंदों ओ जोंनि बर' ओ समाजाव गोबां गोदोनिफ्रायनो गोबां हाग्रानि मैगं जोंनि बर'फोरा जाबोगासिनो। गोदो गोदायनि ओंखायनो आथिखालावबो जोङो जानायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो हाग्रानि मै दं हायगानि मेगं गं होनोबा जोङो मा थास' जेरै जों हाग्रा थास'खौ जोङो न'आवबो गायो बा थेवबाबो न' ओ हाग्रायावबो मोनो आरो थास'खौ। खौ ओ थास' जेरै ओ बेनि अनगायैबो ओम जोंनि हाग्रानि मैगं जेरै ओ माना मु मुनि मानामुनिज ओ मानामुनि बिदिनो खिपि खिफि बेन्दों बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय ओ मोनो आरो हाग्रानिफ्राय मोननानै जों जायो बेबायदिनो ओ माना मुनिफोराथ'ओ गोदो ओ बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जों फोथायबोनाय मानो होनबा माना मुनिखौ जायोबालायनो जोंनि ओ उदैयाव जा बेराम जायो बेफोरो माने हामो होननानै जोङो फोथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव औ बेबायदिनो जोङो हाग्रानि मैगंफोरखौ ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ जानानैबो जों जोबोद मोजां मोनो ओ बेबायदिनो ओ हाथाय गलाफोराव जोङो बे ओ दालि आलुफोरखौ बायनानै जास्लायस्लाय जों हाग्रानि मैगंखौ जायोबा मा जोंनि देहायाबो मा ओ-ओ मोजां मोनो आरो बेराम आजारनिफ्राय जोङो ओ बारग'नोबो हायो गोदोनि फायनो फोथायखानाय बे ओ मैगं जे ओ बेफोरनो माना मुनिफोरखौ जों योबा मा जोंनि ओ बेरामफोराबो हामो होननानै जों फोथायो आरो आथिखालावबो जों गोबां नुनो मोनदों बेबायद दिनो ओम हाग्रानि मैगंफोरखौ जायोना जानानै बेराम
हामनाय औ नंगौ औ नोंथाङा जा होनबाय जोङो बांसिनानो बर'फोरा बर' माबायावहाय बांसिनानो जोङो हाग्रानि मैगंखो जायो एबा जोङो बांसि सिनानो बा जानायखौ नुनो मोनो फाय ओ सोरबा आरो समनि आंखालजोंसो हाथाइनि मैगं बायना जानो गोनां जायो आरोना ओमफाय जोंनि बर' माबायावहाय बांसिनानो आबाद बावग्राबो दोङो जेरैहाय औ गा न'आवनो आबाद मावनानै न'नि मैगं जा मैगं थाइगं जायो मुलि हासार होयि बे खो जानाय जायो ओमफाय जेबो जोंनि देहानि लस गैया आरोना बा जेबो खहा जाया अ जेबो खहा जाया ओमफाय जेबो जोंनि देहानि जेबो खहा जाया औ नोंथाङा जिबायदि होनबाय जोङो हाग्रानि थास'खौ जाबाथाय बांसिनानो जोंनि मोदोमनि थाखाय मुलाम्फा जायो आरोना जों फोथा औ जों फोथायनाय दोङोदि थास' जाबाथाय जायहाय ओ बे बेमार आजारजों थायो आरो बा थै खम जायो बेफोर माने थास' जाबाथाय एसे बा ओ थैखौ बारायनाय एबा एबा मोजां आ माबायावहाय फैयो होननानै जों फोथायो थास' जाबाथाय औ नंगौ नोंथां औ ओमफाय नों जा होनबाय मानो मै जाबा जोंनि देहायाबो ओ बा मोजां माबा हालोदावहाय फैयो होननानै जों मानो मोनि जाबाथाय आ गोबां उदैनि बेमारानो हामो होननानै जोंबो बा बयबो फथाय-फोथायनाय दोङो औ होमबा
नो सोलिबोनाय माने ओ बे ओ फोथायनाय नेमखान्थिया मान मुनि जानानै जोङो बेराम हामनाय गोबांखौनो नुनो मोनदों नङा होम
ओ औ औ होमबा जोङो ओ नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनसै नामा
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों ओ बेबायदि दिनो बर'नि ओंख्रैफोरनि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय बाय नोंथां औ दे